औ खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा खोनादों ना मोजाङैनो औ
खोनागासिनो नोंथां
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय नोंथां
अ नोंथां गोजोन फुंबिलिखौ आंबो फिन नोंथांनो जासिनाय जाबाय नोंथाङा आंनो मा होनो जोंनि बर'आ बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां आङो नै आङो दा जोंनि दोरोङारिनिनो जाग्रा नाफाम आं बेखौनो बानायनाय जादोंमोन आरो बेबायदिब्ला आङो नों नोंथांनो फोरमायना होनोसै नामा गुदियावनो नाफामखौ बोरै बानायो आरो नाफाम बानायखांनायनि उनाव जोङो नाफामखौ बोरै संनानै जायो बिदिब्ला जोंनो नाफाम बानायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो ना नांग्रगोन आरो नोंथा नाजों लोगोसे जोंहा थास' गोसोमनि बिखुं एबा मा होनो देथाखौनो बुंनाय जायो आरो नोंथां। जोंनो बे मोननैखौ नांगौनो जायो आरो
आं नंगौ।
ओहो बिनि उनावहाय जोंहा नाखौ लादो नायाथ' गोबां रोखोमनि दङ बेबायदिनो फिसा फिसानो। बेंसि ना, मावा ना, बालाबोथिया, नास्राय, गोरै नाथाय जोंहा बै नाफोरजों बारा बानायनाय जाया आरो नोंथां बानायब्लाबो मा गोथाव जाया बिनि थाखायनो जोङो मा बांसिन बालाबोथियाखौ बानायनाय जायो आरो नोंथाङा बालाबोथिया खोथियाखौ बानायब्लाबो नोंथाङा बै जोंनि बर'फोर हमनाय दैमा दैसानिफ्राय हमनायखौ मा होनो लायोब्ला मोजां जायो आरो नथां जोंहा बै हाथाय बाजाराव फाननाय हारसा बांगालफोरनिखौ बिसोरो बायनो नाङा मानो होनबा बिसोरना फार्मनिफ्राय खालामनाय जायो आरो नोंथां बेखायनो मा जानायाव गोथाव जाया। बेनि थाखायनो आं नोंथांखौ खावलायगोन बै दैमा दैसायाव मोननाय आरो नोंथाङा थायोब्ला हमनानै लाबोनाया साबसिन जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो लाबोनानै नोंनो फोरानफैयोब्ला साबसिन जायो आरो नोंनो फोरानफैथारदो एसे स्रेम स्रेम राननाय जाहाथे देनायाव मोजां जायो आरो नोंथां। आरो बेबायदिनो नोंथाङा नाफोरखौ लाबोदो ना लाखांनायनि उनाव नोंथाङा थास' गोसोमनि देंथाखौबो थियारि खालामनानै लादो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय नोंथाङा मा खालामदो हासुंखौ खौबो दानस'नानै लानानै फैखादो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा हासुंखौबो मोजाङै साफा खालामनानै एबा सुनानै सिंनि हासुंनिखौ सुनानै सान्दुंङाव फोराननानै दैखौ रानहोब्ला मोजां जाया आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा मा होनो ना आरो थास'खौ लादो। बे बुस्थुखौ जोंहा माबायाव दै मेक्सिफ्रावबो देयो आरो नोंथां नाथाय मेक्सिफ्राव देनाङा बै मेचिनाव देयोब्ला मा जायो बिसिनि रोसि एबा रसा रानलाङो आरो नोंथां बनि गुदुंजों बेनि थाखायनो बेखौ दनाङा बेनि थाखायनो जोंहा दंखायो जोंनि दोरोङारि देग्राखौनो बुंजागोन। उवाल आरो गायेन बे उवाल आरो गायेनखौ मोजाङै साफा खालामनानै लाबानो जाबाय आरो
जागोन थां
मोजाङै साफा खालामनानै सुनानै लादो बेखौबो रानहोदो बेनि उनाव नोंथाङा बे ना गोरान आरो थास'खौ लानानै देदो आरो बिदिनो देदो देयै देयै बांसिन बुरा खालामजोबदो आरो नोंथां। गोबाव सम लिरनानै मुरा खालामजोबखांनायनि उनाव बेखौ सानद्रियाव लानानै मा खालामदों एसे सााललिनानै होदो जाहाथे माखासे एसे गाज्रि मुवाफोर थायोना माखासे बिदिनो जि बिजगाबफोर थायो बे बिगाबखौ बासिनानै गारबानो जाबाय नोंथां जोंहा बै संग्रायाव मोन माखासे गुन्द्राफोर
जमा लानानै जोंहा हासल' गायोनारि लानो होन
दंखायोमोन ना हारसिं थियारि खालामनानै लानाय। बे हासुंखौ मोजाङै बे हासुङाव थोन थोन थोन थोन नासोननाय जोबोद गोरायसोनांगौ सेबो गरमजोंनो बेबायदिनि थाखाय थोन थोनै नारसोनाय जायो आरो नोंथां जेब्ला नारसोखाङो। अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन थालिर बिलाइ लानांगोन आरो थालिर बिलाइ लानानै। बे थालिर बिलाइयाव आ मा होनो मोननै मोनथाम बिलाइ लेबुनि बिलाइ थालिर बिलाइनि गेजेरावनो सोफानानै बै हासुंनि गुदुं एबा खर'खौ जोबोद थोन थुनै नारसोनानै दोननांगोन आरो नोंथां। जाहाथे मा बार हाबनो मोना आरो नोंथां। नाफाम सिङाव मानो होनबा बार हाबोब्ला नाफामा। गाज्रि जायो आरो नोंथां बेखौनो बेनि थाखायनो जों बार हाबनो मोना आरो मा सोरबा सोरबा मा जायो भयामाव सोनानै दोनो आरो नोंथां। गवाइामाव सोयोब्ला जोंहा बै दोरोङारिजों बानायनाय नाफामखौ मोना होननानै आङो फोथायो आरो नोंथां जोंहा बेयाव लेबु होनायनि गाहाय जाहोन। जाबाय मानो होनबा लेबु बिलाइआ मोनसे। एम्फौ एनलाफोरखौ होखारग्रा होननानैबो मिथिनाय जायो आरो। बेनि थाखायनोा बै लेबुनि बिलाइफोरखौ होफानाय जायो आरो जाहाथे। फ एनलाब्रा फैनानै सिङाव हाबफैया एबा हाबलाङा बिनि थाखायनो लेबु बिलाइ होफानाय जायो आरो। बेबायदिनो नोंथाङा सोनानै दोननानै बिदि नै एबा थाम दाननि उनाव खुलिनो हागोन आरो। नै एबा थाम दाननि उनाव खुलिबा नोंथाङा नाफाम मोनसे आबुं मुवाखौ मोननाय जायो आरो नोंथां। बे जोंनि दोरोङारि जानाय जोंहा जिेसिबांखि हाबा हुखा जाया मानो। गिदिर गिदिर मिथिं दावथिं जाया माने जोंनि बर' हारिनि जों बै नाफामखौ बेयावनो। जानाय जायो आरो नोंथां। बेयो जोंनि थाखाय मोनसे नागार हायि दोरोङारि जानाय बिदिब्ला आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायदो जोंनि माखासे दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोर। बोरै संनाय जायो।
औ औ नोंथां औ जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जानाय ओंख्रि होनबाथ' गोबां दङ नोंथां नोंथाङा जेरै नामदो ना म मोनसे जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि थिग बेबायदिनो आरो दंबावो जोंनाव दोरोङारि ओंख्रिरिफोर जेरै जोङो नारजिजों अमा बेदर। आरो जोङो अनला खारै आरो दंबावो बिदिनो साम'जों सबाय आं दा नोंथांनो बुंनो सानदों साम'जों सबाय बे ओंख्रिखौ माबोरै सङो बा बर'फोरा माबोरै जायो। बेनि सोमोन्दै आङो गिबियावनो बुंनो सानग्रोदों आरो नोंथां साम'खौ गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि बर' सुबुंफोरा जायो आरो नोंथां। आरो बे साम'खौ दा गुबुन हारिफोराबो जानो हमबाय मानो होनबा सामुआव गोबां भिटामिनफोर द जेरै जोङो। साथथामखौ जायोब्ला जोंहा मेगननि थाखाय जोबोद मोजां होननानै जोङो फोथायनाय दङ। आरो डक्टरफोराबो बेनि सोमोन्दै बुङो आरो नोंथां। मानो होनना बुङोब्ला साम'आ जाबाय मा होनो मोनसे मिथिंगानिफ्राय मोननाय। मोनसे गोथां मैगं होननानै जों बुंनो थाङो साम'खौ जोङो बांसिन साम'खौ जोङो बिलो एबा दैयावसो मोननाय जायो नोंथां। बे साम'खौ जोङो जानो थाखाय गिबियावनो जोङ बिोआव थांनांगोन बिलोयाव थांनो जों हमना लान फैांगोन आरो नथ हमना माने जोङो लाना फैनांगोन आरो बे लाना फैनानै जोङो बेखौ मा होनो दैयाव हरसे सोमा दोननांगोन नोंथां। हरसे सोमोन होननायनि उनाव जोङो बेखौ मा होनो साम'खौ माबोरैहाय मादों जागोन बेखौ जोङो मा होनो गावबा गाव सायख'नाङो आरो नोंथां। जों साम'खौ जों मो जाग सबबायजों जागोनबा सबाइखौ सबबायदों जोङो संनांगोन सबाइखौ जोङो जानो थाखाय जोङो सबजों सबाइखौ जों लाना फैनांगोन ओमफ्राय जोङो बेखौ मा होनो संनो थाखाय रेडि खालामनांगो आरो नोंथां बेनिफ्राय जों साम'खौ जानो थाखाय साम साम दैया संनायखौ जों बोखांबाय बोखांनानै जोङो मोजां सुना लाग्रोनांगोन आरो गिबियावनो नोंथां बेनिफ्राय जों मा साम' थानाय जोङो नि बा खुगायाव होथनाय थानायखौ जोङो एरख'नांगोन नोंथां एरख'नानै जोङो आरो खिथुखौबो दाननांग जों जों नोंथां मानो होनबा जोङो साम'खौ जों सोबनानै जानांगोन नालाय नोंथां
बेनिफ्राय बेखौ जोङो मोजांयै खिथौफोरखौ दानजोबनानै लाबाय लाखांनानै जोङो जों हुनांगोन जाहाथे मा सामुआव थानाय मैला मैलाफोरा खारो बेनि थाखायनो जोङो
द
थानखौ मोजाङै सुनांगोन माबानो मा होनो बे जों लानांगोन आरो नोंथां खादायाव लानानै मोजां हुयै हुयै जांख्रिनानै सख्ल' संख्ल सुनांगोन साव स्राव स्राव स्राव होनजासे जों मोजां सुनांगोन नोंथां बेनिफ्राय जेब्ला सामुआ साफा जायो अब्ला जोङो बेखौ सर'जासे दसे दोनबाय बेनिफ्राय जोङो सबाइखौ गिबियाव रुना ला गोरोबबाय सबायाइखौ जों खारदै एसे होननानै रुना लाबाय जाहाथे गेब्लेयो आरो नोंथां बेनिफ्राय जों मा साम'खौ जोङो बानलु थाव पियास बिदि मा होनो रुगुन होनानै जोङो मोजाङै एुखानांगोन बे एवफारनायनि समाव जोंहा मा होनांगोन नोंथां एसे खारदै होनाबा जोंहा मोजां जायो खारदै होननानै जोंङो मा साम'खौ जोङो एवफ्रामनांगोन आरो नोंथां होमबानिया मा साम सिंङाव थानाय दैया गजोबो आरोना नोंथां
एसे आरो बांद्राय नङा एसे होनानै जोङो एवफ्रामबाय मोजां फ्राम फ्राम एवनानै ओ
अब्ला जोङो बै
अब्ला जोङो जानायखौ जोङो साम'आव होनानै गोदौ होनांगोन नोंथां मोजाङैनो गोदौ होनना लानांगोन बेखौ मानासाहारि सामुआ सिङाव गुरै जानानै सोबनाय लोगो लोगोनो थल' रुयो आरो नोंथां बेनि थाखायनो जोङो मोजां रुबाय रुखांनानै जेब्ला मोननोसै टाइम जायो अब्ला जोङो साम'खौ
आंङो
मा मा होगोन नों समाव जेरै जोङो दैज्लां बोथोरबा दाथ' जों दोनजिया मोना मेसें बोथोरावसो थुनजिय मोन नालाय मेसें बोथोराव बा जोंोधनजयाखौ होबाय ओमफ्राय दा जोंहा दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोराव जोंहाथ' सानजिया मोननो गैया बेनिखायनो जोङो गंगार थुनियाखौ होनो हायो नोंथां अब्लानो मा जोबोद गोथाव जायो नोंथां बे दं गंग थाइजिया होननानै जोङो खांबाय बा ज सैनाय साखनायनांगोन संफनांगोन नाङाखै बेखौ नायबा नायनानै जोंङो मोजां मोजां मा होनो मोनहोनानै जानो हानाय महराव फैयो आरो नोंथां बेबायदिनो साम'खौ संनानै जानो हाथों आरो बिदिनो जोबोद गोथाव जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि ना संना जानाय सामुंफोरखौ गुबुन हारिफोराबो नुनानै दिनै जानो हमबाय आरो नोंथां जेरै जोंनि मा होनो हटेलफोराव एबा रेस्टुरेन्टफोराव साम' ओंख्रिखौ जोङो फान्नायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो बर' आइजोफोरा संनानै फानो नोंथां जेरै जोङो क'क्राझारनि बाजै हटेलाव मोनगोन गुवाहाटीनि जोङो बाजै हटेलाव मोनगोन आरो लोगोसे जों गुवाहाटियावनो गोबां बाजै हटेल जेरै जों आइस बिटियाव थानाय बाजै हटेलावबो जोङो बे साम' ओंख्रिखौ मोनो नोंथां आरो नु मोनबावगोन जोङो ओइबे सिक्स माइलाव थानाय फ्लाइअभार जिङाव थानाय बाजै हटेलावबो नुनो मोनो नोंथां आरो जोंनि सानसारियावबो दङ ओ मा होनो ओ गंनै दङ नोंथां बाजै हटेल नाम्बार वान नाम्बार टु बेयावबो जों मोनगोन आरो नै बे ओ मा होनो ओ नैबे आगोलावबो जोङो बायहाथा बारनाबो मोनो नोंथा बेयावबो जों मोनजानो मोनो मोनो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जों क'क्राझाराव' बुंनोङा गोबां रेस्टुरेन हटेलफोर दङो बेफोरावबो जों बे बे ओंख्रिखौ मोनो आरो नोंथां दा गुबुन हारियाव दा बेफोरखौ नुनानै साखिथाव नाखिथाव जानो गोथाव होननानै जाग्रा जालांबाय नोंथां दा नोंथां समावसो जाना फैबाय दोनथ'सै नामा नोंथां औ औ नोंथां